हेल'
अ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों नोंथाङा
दा नोंथाङा अ आं ओरैनो दङ
अ अ अ
नोंथाङालाय मा खालामदों?
नोंथाङा मा बुंदोंमोन? आङो आंबो दोङो। दसे ओरैनो
उन्दुग्लांना दों-दोंथयो दसे ओरैनो।
अ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला ओ नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागौमोन ना नोंथां?
औ औ औ हागोन नोंथां।
दा होमबा ओ आङो आयदाखौ नोंथांनो फोरमायनो लाबाय ओ दा दे ओ दंफां लाइफां बे दंफां लाइफाङा जोंनो मा मा होयो बा दंफां लाइफांनिफ्राय जों मा मा मोनो बा दंफां लाइफाङा सुबुं माहारिनि थाखाय बेसेबां बानजायथावना बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां हागोन। ओ दंफां लाइफां होनांगौआथ' ओ जों मिथिखायो दंफां लाइफाङा जिहेथु जोंनो ओ जेराव जोङो डायरेक्टलि जुदि नायनो थाङोब्ला ओ जोङो अक्सिजेन गेसखौनो जों मिथिगौ जेराव जोङो दंफां लाइफाङा एगारनाय अक्सिजेन गेसखौ लाना ओ जानानैनो जोङो थांनानै थायो। ओ बिफां लाइफां बिफाङा जिहेथु ओ जोंनो गोबां समावनो ओ जोंनो गोबां रोखोमनि मदद खालामो जेराव जोङो ओ थांना थानाय समाव बिफां लाइफांजोंनो जोङो ओ बिफां लाइफां सिंफोरावनो जोङो गोदो गोदायनि समाव ओ थानानै रायजो जाबोदोंमोन। जेब्ला समाव मानसिफोरा न' बां लुनानै लानो रोङाखैमोन। बै समनिफ्रायनो जोंनि ओ गासैबो मानसिफोरा बिफां लाइफां बा मिथिंगाजोंनो थांनानै दंबोयो लोगोसेनो ओ गोबां समाव मानसि नो नांगौ जानाय बायदि रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोरखौ थांना थानायाव जिहेथु गोबां जोंनो ओ न' बां बा बायदिसिना जोंनो नांगौ जायो जायखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो ओ बानायनानै लायोमोन बिफां गेजेरजों जोङो बायदिसिना दालां ओ बायदिसिना न'फोरखौ जोङो लुनानै थानो हायो जेराव जोङो बिफां लाइफांफोरनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा आरजिना लानो हादों जेराव जोङो बारहुंखा बा बायदिसिना अखाफोरनि ओमफ्राय बा सार अन्थाइ बायदिसिना जोंहा मिथिंगायारि खैफोदफोर फैयो जेराव जोङो ओ बेफोरबायदिनो जोङो न'फोरखौ लुनानै लानो हायोब्ला जोङो जिब जुनारफोरनिफ्रायबो रैखा मोननो हायो बा अखा बांखानिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो ओ बिफां लाइफांखौ ओ बाहायो। जेराव जोङो जोंनि ओ थांना थानायाव नांगौ जानाय जोङो औ नोंथां औ जोङो टेबोल औ औ दे बुं
दा आं बुंनो सानदों जे दंफां लाइफां बुङोब्ला दा जोंदो मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ। दा जोंनो नांगौ दानाय आगजु दा हमना ला लेखा फरायनो टेबोल सियार बा उन्दुनो जोंनो बिसना आलना बा न' लुनो थाखाय जोंनो काट बाथाम ओ दा बेफोरबायदि गोबां ओ आय-आयजें बानायनायाव नांनाय ओ नांनाय मुवाफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायना लानो हायो। दा जोङो दंफाङा लोगोसे जोंनो ओ फिथाइ सामथायाइ होयो दा जोङो दंफांनिफ्राय गोबां फिथाइ सामथाइ मोनजायो दा बे फिथाइ सामथाइफोरा जोंनो देहायाव मोनसे थाजिमब्लाबो बा देहायाव जोंनो भिटामिन जगायो। लोगोसे खायसे खायसे फिसा फिसा दं लाइफ। बिफांफोर दङ जायफोरा ओ मुलि हिसाबै बाहाय जायो दा जोंङो हमना ला जोङो निम। बिफां बुङोब्ला। बे निम बिफांनि। बिलायआ जोंनि देहा। देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो फा ओं बेफोरबायदिनो जोङो। बिफाङा जोंनो हां लानायाव गोनां जानाय अक्सि अक्सिजेन गेसखौथ' जगायना होखायोआनो। दा बेफोरबायदिनो ओ बिफां लाइफांफोरा। ओ मानसिजों बा सुबुं माहारिजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ।
औ औ।
दा बेनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जिहेथु दंफां लाइफां गैयाब्ला दा सुबुं माहारिया थांना थानो हागोन ना।
औ औ ओ। नोंथाङा ओ थिग बाथ्राखौनो सोंदों जेराव ओ जों मिनथिखायो जिहेथु बिफां लाइफाङा जोंनो ओ अक्सिजेन जगायो जेराव जों बिफां लाइफां गैयाब्ला ओ जोंहा अक्सिजेन ओ गेसखौ मोननाया जोबोद गोब्राब जानानै फैगोन बेनिखायनो ओ जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ जायो। लोगोसे जोङो ओ मोननो हायो जों बायदिसिना जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जों न' बां बायदिसिना दिनैनि दिनाव ओ टेबोल सियार बा जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ बि बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों बानायनानै लायो जेरावहाय जोंहा ओ बिफां लाइफांफोरा गैयाब्ला जोबोद जोंहा ओ गोब्राब जागोन जिउ खुंनायाव लोगोसेनो जोङो ओ दिनैनि समाव जों बायदिसिना रोखोमनि जोङो बिफां लाइफांजों जों जोंनि जिउआव। गोबां रोखोमनि मदद मोननो हायो जेराव जोङो बिफां लाइफांफोरनि गेजेरजों जोङो ओ जोंङो इक'नमिकेलिबो जोङो गोबां जों रां आरजिनो हायो जेराव ओ जोंनि गेजेराव जोंनि बर' ओनसोलावनो बुंनो हागोन जोङो जोंहा जोंनि न'खराव। ओ गासैनावबो जोंहा बिफां लाइफाङा थाखायो जेराव जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां थानो हायो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों। निम बिफां बेफोरबायदिनो। दिनैनि समाव जोङो गोबां ओ दाम गोसा गोसा जेराव जों बेसेन जों जायनि गेजेरजों जोङो ओ जोंनि न'खरखौ सुफुंनायाव जोंहा गोबां मद मदद मोनो जों सिगुन गायना लायो खायसेया। गाम्बारि बिफां गायना लायो। बेफोरबायदिनो जोङो बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां गायनानै लायो जेराव जोङो बेखौ जोङो फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो बा जोंनि न'खर सुंथानायाव जोङो गोबां रोखोमनि मदद मोननो हायो। थायो आरोना बेफोरबायदिनो बिफां लाइफांआ जोंनि गेजेराव ओ जुदि गैयाब्ला ओ जोंनि जा जिउ दानायाव बाहायनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जिहेथु जोङो बिफां लाइफांजोंनो बानायो। दा बेफोराव जोंहा गोबां। खहा जागोन लोगोसेनो दिनै बिफां लाइफां गैयाबा जों। नो हायो जेराव जोङो ओ अखा अखानि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफाङासो दिनै अखाखौ हा होयो होनना बुङो जों जुदि बिफां लाइफां गैयाब्ला अब्ला ओ बे जायगाया बालाबारि बा रानस्राव जालांगोन जेराव जोंहा अखा बा अखा ओ। खा नङा जेनेबा सानदुं बा सानदुं ओ गोजां बोथोराव गोजां बिराद गोजांगोन बिदिनो आरोना जेनेबा गरमबा गरम गोजां बोथोरबा गोजां बोथोर बिदिनो जाफालांगोन जिहेथु ओ जोंनि ओनसोलाव दा बिफां लाइफांफोरा बांद्राय दङ जेराव जोंहा बिनि। बेखायनो अखाफोराबो हायो नाथाय गुबुन बालाबारिफोराव जेराव बालाहामा गुवार गुवार दङ बेफोराव माने बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय अखाफोरानो हाया। अखा हायाब्ला अब्ला जों मिथिखायो जोंनि। जिब जिबि बा जिब जिबिफ्रा थांनानै। थांनाया जोबोद गोब्राब जायो बेवहाय। ओ थाहैनाया जेराव जोंहा अक्सिजेन गेस। फांनो जा बा जोंहा दैफोरनि ओ जगा जगानो जा बेवहाय जोंहा गो
औ।
गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जायो बेवहाय गोब्राब जायो आरोना लोगोसे। बिदिनो ओ बिफां लाइफां। जोङो ओह बेफोरबायदि जों खहा होननानै मिथिखायो ओह बेफोरबायदिनोजों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओह।
औ।
गोबां दिनै ओह जों फंसे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु दिनैनि समाव जोंहा ओह सोरखाराबो गोबां रोखोमनि ओह बिबान लादों जेराव ओह बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै ओह रां आरि अनसुंथाइ बायदिसिना मोननो हायो दा नोंथाङा। ओह बिफां लाइफां गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
जिहेथु जिहेथु बिफां लाइफाङा ओह सुबुं थांना थानायजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ ओह। होलाय लालायनि दा बेख खायनो जोङो बेख खौ नोजोर होयोब्ला जों बिफांखौ जोङो। ना लानो हानाय नङा दा बेखायनो ओह जा एसे एनै जोबलांनाय दंफांफोर दङ दा बे जोब लांनायफोरखौ जोङो सुफुंफिननो थाखाय। जोङो दंफां गायनाय हाबाफारि लानाया जायो दा बेफोरबायदिनो दिनै। ओह गोबां ओह दंफां लाइफां गायनायखो जोङो नुनो मोनदो दा जों। ङो दंफां लाइफां गायनायनि मुङाव जोङो दंफां लाइफांखो गायनाल दोनोबा जानाय नङा बेखो गायनायनिफ्राय। बेनो हासार दै। जगायनाय बा बे लाइफाङा देरनायसिम जोङो बेखौ जोथोन लानांगोन दा आं बेखोनो सानाआरो। दा फारसेथिं आं ओह दा जोङो गायनायनि मुङाव दं दंफांखोल गायनानै दोनबा जानाय नङाआरो। दा इनिफ्राय ओह नोंथाङा इस फोरमाय हागोना जोंनि ओनसोलाव थानाय याय रोखोमनैसो दंफां लाइफांनि मुं बा। बबे द लाइफाङा बेसेन गोनांसिन बेनिसायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ। जिहेथु ओह जोंथ मोनथिखायो जोंहा ओह जेराव जोंनि ओनसोलफोराव जेराव ओह बरफोरा जोंहा हासार गोनां हा नायनानै एबा जों सिदोमा जायगायावसो थाखायो जेराव जोंहा ओह बिफां लाइफांफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां। बिफांफोरा जोंहा हारसिंनो र रजलाबायनाय बिफां लाइफांबो थायो जेराव जोंहा बेफोरनि बेसेना जोबोद ओह खम बा जों बेफोरा एसेबां जेरैबायदि ओह भेलु थारनांगौ इसेबां ओह भेलु गैयाबा बा बेसेन मोननो थाङा। दा जोङो बेसेनगोनां। बिफां महरै जोङो ओह जों बायदिसिना बिफांफोरखौ मोननोहायो जों सिसुफोरखौ मोननोहायो जोङो। ओह जेराव सिसु सुफोरा जोंहा बांसिन बेसेन गोसा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओह बे बिफां लाइफांखौ गायनो थाखै गोबां रोखोमनि। ओह फैसा बाहायनो गोनां जायो। ओह जेराव जोङो। ओह बे बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय ओह गोबां खामानियाव बाहाय जायो। बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ जुलि। जोङो ओह गायोब्ला गायनानै लायोब्ला ओह बेफोरखौ जोङो। बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओह काटफोर बानायना लानोहायो जेराव जोङो एम्फौ जानायफोरा ओह एसे खमजायो मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर बिफांफोरा जोबोद ओह गोरा। बेनिखायनो बेफोरखौ ओ एम फौफोरा अरनोबोहाया। ओ। लोगोसेनो जों गोबां रोखोमनि बिफां मोननोहायो जोंङो बागनाल बायदिसिना मोननोहायो जोंङो लोखोसेनो जोंङो सिगुन। गामबारि। बेफोरबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांफोरा गोबां रोखोमनि दङ। दा जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ औ औ दे दे नोंथां औ।